हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आं नोंथां नै ओरैनो बाहेरायाव जिरायनानै बार जागासिनो दङ नोंथां।
अह नोंथां नोंथाङा मुम्बाइ सोहोराव थांफेरबायना नोंथां?
अ थांफेरबाय नोंथां औ आङो नै बोसोर नोंथाङाबो थांनो गोसोमोन नामा?
औ नोंथां थांनो गोसोमोन नोंथाङा एसे आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा मुम्बाइ सोहोरा माबायदि मायाव बेरावथाव थाव
औ नोंथां।
फोरमायना होनायसै नोंथां।
अह नोंथां हागोन दा, होमबा खोनासंदों नोंथाङा। आङो गिबि गिबियावनो ट्रेनजों थांनाय जायाखै आङो फ्लाइटजों थांदों। दा जोंनि बे बिजनेसनिफ्राय आङो सिगांग्रो ट्रेनजोंनो थांदों गुवाहाटिसिम। गुवाहाटिसिम ट्रेनजों थांनानै जेनेरेल टिकेटावनो थांदों। बिनिफ्राय आङो कामाख्या स्टेसनाव ओंखारनानै फ्लाइट फ्लाइट हमहै हमदों। फ्लाइट हमहैनायाव ओमफ्राय उबेर लानानै थांदों। दा बेनिफ्राय फ्लाइटआ ओरैनो बेलासेनि थाम रिंगायाव दङमोन। थाम रिंगानि सि सिगां जोङो सौहैग्रोदों नै घन्टा सिगां सौहैदों। बेयाव थांनानै जोङो फ्लाइटनि टिकेटखौ देखायनानै चेक इन जादों चेक इन जाना नै जोङो सिङाव हाबनानै थानो हादों आरो दा चेक इन जानायनि सिगां जोङो सिगां सिगां बरडिं पास लाग्रोनांगौ। बरडं बे फ्लाइटआव गाखोनायनि मोनसे सिट नाम्बार मोनो। जोङो अनलाइन बुक खालामनायाव डाइरेक्ट खालामखानाय जायाखैमोन। बेनिखायनो हजों थांनानैसो जोङो बरदिं पासखौ लाहैनाय जादोंमोन आरो दा बरडं पास लानानै जोङो सिकिरिटिनि चेक इन जायो बेनि उनाव जोङो सिङाव फ्लाइट गुदियाव थाहैनाय जादों। बिनिफ्राय जोङो मुम्बाइसिम थांनायाव खमैबाबो जोंनो देट लादों आं। दा थांनानै जोङो लगालग सौहैनानै जोंहा आलासि जानाय न'खर दङमोन। बेहायनो थाखायो मुम्बाइआवनो खामानि मावनानै दङ आरो बेयो। दा बेयाव बिसिनाव जोङो थाहैनाय जादोंमोन नोंथां। दा बिसिनाव थानानै जोङो बेहाय थानानै सानसे बेरायनाय जादों बे बेरायनायाव जोंङो नायदोंमोन ओ गिबि गिबियावनो जोंहा इण्डिया गेट नायदों। सरि गेट वे अफ इणडिया नायदों। बे गेटवे अफ इण्डियाआवनो जोंहा थास हटेल होननायाबो दंङ। जेराव गोदो बुंनो थांङोब्ला गासैबो ओ बे हिन्दी सिनेमानि बा हिन्दी सावथुननि ओ महरगिरि गिदिर गिदिर महरगिरि बिथांमोना थायो। होननानै मोनथियोमोन जोंङो। दा बेखौ आंङो गोसो सिंनिफ्राय बिराद नायनो थुलुंगा दंखायोमोन आरो माने गोसो दंखायोमोन। दा थारैनो आं नुहै मारदोंबो। ओ माबा ओ बेयाव थांनानै बे ताज हटेलखौ नुदों। नायदों बेयाव नायनानै माखासे जोंङो बायदि बायदि रोखोमनि सावगारिबो सेबखांजादों ओ सावगारि सेबखांजानायाव ओरै गेटवे अफ इण्डियाथिंबो सावगारि सेबखांजादों आरो ओरै तास हटेलथिं नुहुरनाय लानानैबो सावगारि सेबखांजानाय जादों। दबेनि उनाव जोंङो थांदों ओ मेरिन द्राइभ होननायाव। मेरिन द्राइभआव थांनानै जोंङो दसे ओरैनो दैनि सेर सेर थानानै बार जादों बेयाव बिराद गोजोन बे लैथोनि लैथो जिं जायो नालाय बेखायनो बे लैथोनि बार सुदेम बार बिजों बारबोयो बेयाव बयबो बार जानो थांङो गोजोन सु सुदेमबारखौ बयबो बेराय यो बयबो नायहैयो नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथां। फैदों ओ जुहु बि्सआव फैदों जुहु बिस्आव फैनानै जोंङो गोबां रोखोमनि ओ गोबां रोखोमनि बे सोरबा नाव सालायो सोरबा बे मटर साइकेल सालायो हारसिंङैबो सालायनो हायो बेबायदि आरो नोंथां बिनि थाखाय नोंथाङां ओ सेजौ बाजि गाहामनि टिकेट लानांगौ जायो जि मिनिटनि थाखायनो जि मिनिट नाव सालायनोबाबो नोंङो सेजौ बाजि गाहामनि टिकेट लानांगौ जायो आरो नोंथां। दा बेयाव थांनानै जोंङो मा खालामदों ओ आंङो नावबो सालायदों लोगोसे बाइकखौबो सालायदों। नाव सालायनायाव आंङो लाइनाव था नांदों सिगां टिकेट लानानै लाइनाव थाग्रोनांदों मानो होनोबा बिसोरो ज' ज' ख'मैब्लाबो सयजनसो मोनब्लासो बे गंसे नावखौ सालायनानै खनसे गिदिंहोनानै फैयो आरो नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव आंङो सालायबावदों आं गोसोजों सालायनो लुगैनानै दंखायोमोन जे दैनि लैथो गेजेराव बाइकखौ सालायोब्ला माबायदि ओ मोनो बेबायदि आरोखि बेखायनो आं बेखौबो सालायनायदों हजोंहाय ओम सालायनानै बिराद मोजां मोनदों बेयावबो टिकेटा लादों ओ जौसे रां बाइक सालायनायनि जौसे रांल' बेयाव सासे उनाव गाखोफायो गावसोरो बेयो जाहैबाय गाइड् बेयो फोरोंबाय थायो आरो बिदिला बिदिला होननानै ओं बेखौ सालायनायाव गासिबो सालायनायनि सिगां बा दैयाव थांनायनि सिगां गावसोरो लाइफ जेकेट गानहोग्रोखायो। जेबो गिनांगौ थाया। ओ बायसान्साव गोग्लैबायोबाबो नोङो बे लाइफ जेकेटजों गोजावनानै दैनि सायाव थानो हायो आरो दा नों गोलैनानै थायोब्लाबो सोरबा गावसोरनिनो मदद खालामग्रा मानसि थाखायो बेसोरो लायनानै दोनफैयो आरो बेबायदि नोंथां दा बेहाय बेरायखांनानै जोङो आरो फैबावदों ओरै मोनसे ओ बान्द्रा होननायाव बेहाय शाहरुखाननि न'खौ नायनाय जादों नोंथां बेबायदिनो नायनानै जोङो बे सानसेखौ थांहोनाय जादों आरो नोंथां बेबायदिनो आमफ्राय जोङो बेनि अखानायै न'आव गिदिंबोफिननाय जादों बेखिनियानो नोंथां
अ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो मुम्बाइ सोहोरनि बारै एसे मोजाङै फोरमायनानै होनायनि थाखाय। अ नोंथाङा आंनिफ्राय माबाफोर मोनथिनो लुबैदों नामा नोंथाङा
आङो थारमाने सोंनो लुबैदों जे नोंथांनाव बे जोंनि बे समाजखौ बा गोग्गो समाज खालामनो थाखाय जोंनि न'खरनि हालोदा बा न'खरनि माखासे साननाय हरनाय बेब'हारफ्रा मा बायदि जानांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन औ हागोन नोंथां।
अ दे फोरमायनोसै होनबा नोंथां।
माने जोंहा समाज होननानै बुङोब्ला मोनसे सासे मानसि एबा मोनसे न'खरजों जाया मानि गोबां मानसि आरो गोबां न'खरफोरजों लानानैसो गोबां सुबुंफोरजों लानानैसो मोनसे समाजा दाजायो आरोना नोंथां। बेयाव जोंहा मोनसे न'खरनि बा हाबा एबा मोनसे न'खरा जोंहा समाज समाजखौ गोग्गो खालामनोबा मा बायदि जानांगोन होनबा, जोंहा गिबियाव जोंहा न'खरावथ' गोबां सुबुं थायो नालाय बे सुबुङा जोंहा गिबियाव सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां। सोलोंथाइया गोबां रोखोम बायदि रोखोमनि जानो हागौ जोङो स्कुलाव थांनानै एबा समाजनिफ्राय थानानैबो गोबां सोलोंथाइफोर सोलोंनो हागौ आरो नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा सोलोंथाइल' लाब्लानो दि जोङो मोनसे गोग्गो समाज जानो हायो। बे नङा जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जोङो गोग्गो समाज दानो हायो आरोना। गोबां सोलोंथाइ गोनाङानो माबेबा माबेबा समाव जोङो गोग्गो समाजखौ दानो हायैखौबो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। जोङो सोलोंथाइजोंल' नङा जोंहा माखासे सुबुंनि माखासे बेबहार आखु बिनि सायावबो जोंहा समाजा सोनारो। जोंहा समाजखौ मोजाङै खालामनो बा सासे मानसिया जोंहा समाजजों गिबियाव जोङो गावनि न'खरा मोजां जागोन नांगोन। गावनि न'खरखौ जोङो गावजों गाव अनलायनानै थानाय हेफाजाब होलायनाय बे मोनसे न'खराव जाग्रोनांगोन। बे मोजां आबहावा न'खराव दानो हाब्लासो नोङो बेजों लोगोसे खाथि खालानि सुबुंजों सासे मानसिया अनलायनानै थानो रोंनांगोन। एबा हेफाजाब होनो रोंनांगोन गुबुनखौ अननो रोंनांगोन बिनि गेजेरजोंसो जोंनि समाजा गोग्गो जायो आरो ना समाजखौ जों गोजौ फारसे दावगालांनो हायो। बेफोरबायदिनो जोंहा सासे सुबुङा लेखा रोङाबाबो जों समाजाव थानानैनो बे समाजा माब्रै सोलिदों बिनि नेमखान्थिजों सोलोंनानै जोङो गावखौनो गाव सासे मोजां समाजारि सुबुं हिसाबै दानानै लानो हायो बिनि थाखायनो जों बुंदों न'खरानो गिबिसिन समाजखौ एबा जोंनि समाजखौ जौगाहोनायनि मोनसे गुदि होननानै बुंनांगोन। जों सासे सुबुङा जोनोम जानाय लोगो लोगो जों न'खरनिफ्रायनो जोङो गासैबो रोखोमनि समाजारि खान्थि बेफोरखौ जोङो न'खरनिफ्रायनो सोलोंजेनो जुदि जों न'खरानो जोङो गुलाय गुजायबा गावजों गावनो गावजों गावनो अनलायलायनाय गैया एबा हेफाजाब होलायनाय गैया मोजां बाथ्रा रायनाय गैया अब्ला जोङो बियो। बे न'खरा समाजाव गोग्गो जाहैनाया एबा गावखौनो गोग्गो समाजारि दाहैनाया बियो फेलें जानानै थांगोन आरोना बिनिखायनो जोङो गिबियाव न'खरखौनो जों गोग्गो समाज दानायनि मोनसे गुदि होननानै बुंनो हायो आरोना बे बेजों लोगोसे न'खरनिफ्राय जेब्ला सुबुङा जोङो बाहेरायाव ओंखारगोन अब्ला जोङो बे न'खराव सोलोंनाय आखल आखु बेफोरखौ जोङो गुबुनफोरजों गोरोबनानै थानानै बेखौ जोङो सोलोंनानै लानांगोन आरोना आरो सोलोंनायजों लोगोसे गुबुननोबो फोरमायनांगोन नोंनि आ आखल आखुखौ आरो गुबुननिफ्रायबो जों सोलोंनानै लानांगोन बेबायदिनो जोङो लासै लासैनो बेफोरखौ सोलोंनानै जोङो गोग्गो समाज दानायाव जोंखौ हेफाजाब होयोना। हेफाजाब होयो आरो बेबायदिनो जोङो न'खरजोंनो जागायजेनन्नानै जोङो बे गोग्गो समाज दानाया जालाङो आरो। बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथां बे समाज न'खरा जोंनि समाजाव माबायदि गियान होयो एबा माबायदि न'खरा माबायदि समाज गोग्गो समाज दानायाव हेफाजाब होयो। बेनि बारै आं बुंनानै बेखिनिखौनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां।
अ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां। बेबायदि मोजां गियान होनायनि थाखाय दा हबा दोनथ'लायनोसै ना नोंथां।
औ नोंथां दे दोन्थ'लायनोसै अब्ला
औ दे